खुमबाय नों खुलुमबाय नोंथां औ गिबियावनो गोजोन मोनाबिलिनि गाहाम हामलायथिखौ नोंथांनिसिम जासे हरग्रोनाय थाबाय
अ नोंथांनिसिमबो गोजोननाय जासिबाय
औ दा आंनि हरनि समाव हरनायनि गुबै जाहोनानो जादों आङो नोंथांजोंहाय जुदि नोंथांहा दसे सम दङब्ला आङो जोंनि बर'फोरनि गोदोनि दानाय लुनायनि सोमोन्दै बुंनो सान्दों आरो। हागोन ना नोंथां
हागोन नोंथां सम दङ नोंथाङा सावरायनो हागोन।
औ ओ बिदिब्ला आं जागायसै नोंथां
औ जागोन दे नोंथां
औ ओ दानाय लुनाय होननानै बुङोब्लाथ' जोंनि बर' आइजोफोरनिया याव जादु दं होननानै जों बुंनो हागोन। औ गोदोनिफ्रायनो जोंनि बर' आइजोफोरा ओ‌खुन्दुं लुनानै जि दानानै गानबोगासिनो दङ बा गावनि लाजिनायखौ फांथेनो बा गाव खौ समायहो थाखाय आरोना औ गोदोनिफ्रायनो गाव गावनि आखाइजोंनो दानानैहाय जोंनि बर' आइजो फोर गान‌ गान गानबोगासिनो दा जोंनि बर' आइजो फोर जि दानायावहाय माने जि दानायाव ओ आगर एरखांनायाव जोबोरैनो आखा फाखा आरोना
औ नोंथाङाव औ
औ बर'फोरा जि दानायजों लोगोसे मा खुन्दुङाव गाब गानाय आरो जियाव आगर एरनायावबो जोबोरैनो माने आखा फाखाखा आरो।
औ नोंथां औ
औ माने जोंनि बे बर' आइजोफोरा गोदोनिफ्रायनो मा माखासे आगरफोरखौ मेगनजों नुयोब्लानो मा बिसोरो माने ना खसे एसे नायनायावनो गोसोआव थायो आरो ना
औ औ
दाबो जों गोसोआव थानायखौ नुनो मोनो माखासे आइजोफोरखौ नाथाय गोसोआव थायाबा माखासे खाथाफोरावबो लिरनानै लायो आरोना ओ अ बिनिफ्राय जोङो आगर एरनायावहाय मा जोंनि बर' आइजोफोरा जोबोरैनो आखा फाखा आरोना दा बे आगरफोर खौ बबेनिफ्राय जोंनि बर' आइजोफोरा दिहुनो होननानै बुङोब्लाथाय मा जोङो मा बेखौहाय जोङो जोंनि सोरगिदिं नायनानैनो जों मोननो हागोन आरो ना जेरै बि सोरगिदिं होननानै आं मिथिंगाखौ बुंनाय जादों माने मिथिंगाजोंनो जोबोर खाथि सोमोन्दो गोनां हारि आरोना जोंनि बर' बर' हारिया जायखौ बिसोरो मा जोंनि मिथिंगानिफ्राय मोननाय मुवा बेसादावनो बांसिन बिसोरो दिहुननाय जायो आरोना जेरैहाय बिसोरो दाउसिन दाउलाखौ नोजोर होनानै बा जोंनि दाउसिन दाउलानि बिरनाय बा मिथिंगानि सायावनो उजिनाय बिफां लाइफां आरो बिबार बिलाइ बेगर बायदिनि महरखौनो मा जोङो जोंनि बर' आइजो फोरा गाव गावनि जियावहाय महर एरखांनानै समायना महर होयो आरो ना जेरैहाय हाजो आगर दिंखिया आगर फारौ मेगन लाव बेगर दावराय मोख्रेब, बेमा आगर, थाइगिर बिबार, मुफुर आफा सिखिरि आग'र बायदि बायदि आरो ना बायदि बायदि बिबारनि बिलाइफोरनिफ्राय मा बिसोरो महरखौहाय जियाव एरखांनानै होनो रोंगौ आरो ना आथिखालाव बेफोर आगरफोर खौ मा जोङो मेसिननि गेजेरजोंबो दानानै एरनायखौ नुनो मोनसै जायनि थाखाय खम समनि गेजेवनो गोबां दिहुनथायफोरबो दिहुननो हायो आरोना खम समनि गेजेराव बाबो गोबां रां आरजिनो हायो नाथाय थेवब्लाबो जोंनि बर' आइजोफोरनि आखाइजों दानाय माने दख'नाखौहाय जोङो दासिमबो नुनो मोनो आरोना ओ नाथाय जों दानि जुगा समजों लोगोसे खारफानांगौ हिसाबैहाय मा दा जोंनि माखासे गोबां मानसियानो हाथायाव फाननायखौहाय माने बायनानैहाय गाननायखौ जों नु नो मोनसै आरोना गावनि आखाइजों दाया लासेनो दा बेफोरबायदिया जुदि सोलिलांबाय थायोब्ला जोंनि बेफोर गासैबो उनावहाय माने गोमालांगोनखौ आं सानो आरोना नाथाय नाथाय बेफो खौ जोंनि गामि ओनसोलाव थानाय मा खासे आइजोफोरा दासिमबो बेफोरखौहाय लाखिनानै दङ आरोना ओ थिग बेबायदिनो मा जोंनियाव गाननाय होनना होननानै बुङोब्लाथाय जोंनि बर' हारिनियाव द' दख'ना मेख्ला दख'ना बा मेख्लाखौ गाननाय जायो आरो ना बे मेख्लाखौहाय जोंनि सानजा फारसे थानाय सुबुंफोरखौ गाननायखौ नुनो मोननाय जायो जेरैबायदि बाक्सा, उ उदालगुरिफोरावहाय बिनिफ्राय जोंनि ओरै सोनाब फारसे थानाय क'क्राझार ओरै चिरां बिसोरावहाय जोङो दख'ना गाननायखौ नुनाय नुनो मोननाय जायो आरो ना
बिब्दिनो औ जोंनि दख'ना थावसिखौहाय मा होनो ओ-ओ बेखौहाय उम बे मा होनगोन बेखौहाय दख'ना थावसिखौहाय माने माखासे गाबनि खुन्दुंजोंहाय आगर एरनाय दख'नाखौहायनो जों दख'ना थावसि होननानै बुङो आरोखि ना ओमफ्राय बिनिफाय जेरैबायदि आं दय बुंदोंमोन दाउथु गद' बे आगरनि दख'नाखौहाय माने दाउथु गोदोनानि गाब बायदि दानायनि थाखाय बे दख'नाखौहाय मा दाउ थु गद' होननानै बुङो आरोखि ना बिनिफ्राय जोङो फारौ मेगनाबो फारौ मेगननि बायदि आगर एरनायनि थाखाय जों बेखौहाय फारौ मेगन होननानैहाय बुंनाय जायो आरोना बिनि फ्राय जोंनि बर' आइजोफोरा खालि मा जोंनि दानाय दा ओ दानायावहाय खालि दख'नाखौल' दानाय जाया आरोना। बे बिसोरो मा माखासे जोमबायग्रा माखासे ओनसोलफोर ओनसोलफोरावहाय बेखौ आलन होननानै बुंनाय जायो जोंनि ओनसोलावथ' बेखौ खौ सादोर होननानै बुंनाय जायो बिनिफ्राय सानजा फारसे थानाय जायगायाव बेखौ फास्रा होननानैबो बुंनाय जायो आरोना बे फास्रा फोरखौहायबो मा खालामो जोंनि बर' आइजोफोरा गाव गावनि आखाइजोंनो दानानैहाय माने माखासे समायना महर होयो आरोना जेरैबायदि हाजो आगर होनायखौ जोङो बांसिनानो नुनो मोननाय जायो बेजों लोगोसे जोंहा मा नुबावयो खालि बे बेखौल ला बानो जोंनि बर आइजो मा खालामो सिमा दानाय जायो आरोना जाय खौहाय जोङो बिसिनाययाव बरनानै उन्दुनो हायो बिनिफ्राय जोंनि बर' आइजोफोरा बांसिनानो मा खालामो दायो माखासे दख'ना सिमा बेफोरखौ दानानैहाय मा खालामो फाननाय जायो आरोना बिनिफ्राय फाननानै बिसोरो मा रां आरजिनो हायो आरोना। ओ दा औ बियो बियो बेबो मोनसे जोंनि गामि ओनसोलावहाय माने माखासे न'खरफोरखौहाय गोबां रोखोमैनो मा ओ नांगौ रोखोमनि ओ हेल्प बा सुबिदा होनायखौ जों नुनो मोनदों आरो ना।
औ औ
औ अ ओ दा आंनि ओ दानाय बा ओ आगरनि सोमोन्दै होननायखौ आङो बे खिनियावनो फोजोबनो सानबाय नोंथां दा नोंथाङाबो माबा फोर बुंनो सानदों नामा जोंनि बर' हारिनि समाजफोरनि सोमोन्दै।
औ दङ नोंथां जोबोर गोजोननाय मोनबाय। नोंथांनि आ बर' दानाय लुनाय आ गरनि सोमोन्दै मोनथिनो मोननानै जोबोर गोजोनबाय नोंथां। दा नोंथाङा सम दङबोला आंबो आ बर' हारि आरो बिनि न'खर समाजफोरनि सोमोन्दै एसे नोंथांजों सावरायनो सानदों। आ सावराय औ औ औ दा बर' हारि होननानै बुङोब्ला जोङो मोनसे आ गेरेमसा हारि। बर' बर' हारिखौहाय गोदो गोदायनि ओ जारिमिनावहाय आ ताइ हारिनिफ्राय फैदों होननानै आ गोबां लिरगिरिफ्रा बुंदों। आरो जोंनि माखासे गोजाम आसामनि ओ फुराना जारिमिन फोराव जोंखौ बर' हारिखौहाय आ असुर हारिनि माबा हारि होननानैहाय माखासे आहम मानसिफोरा जोंखौ बुंलांदों नोंथां। दा ओ थारैनो जोंनि बर' हारिया आ मोनसे आ गेदेरथार गोहो गोरा हारि होननानै गोदोनिफ्रायनो ओ सिनायथि जानाय बेबायदिनो बर' बर' हारिहा गोबांथार ओ रायजोबो दङमोन जायखौ ओ दिनैहाय जोंनि फुराना आसामनि माखासे गोजाम जारिमिनफोराव जेब्ला जों फरायो बेखौहाय जों मोननो हायो बेबायदिनो आ दिमापुर जोंनि मोनसे बर'नि आ बियो राजा राजों फोरनि समावहाय राजा फोरजाफोरनि समाव बियो मोनसे जोंनि बर'नि जायगामोन होननानै जोङो मोनथिनो मोनो दा बर' हारिया गोदो गोदायनिफ्रायनो आसामनि थागिबिखा नोंथां दा ओ जोङो हारि हिसाबैहाय जोङो आसामनिनो ओ गिबि थागिबि जेराव आहमफोरा फैनायनि सिगांनो ओ जोंनि आ राजाफोरा एबा रानिफोरा फोरजाफोरा बिसोरो रायजोखौ खुंबाय थाखादोंमोन बेनिखायनो जोंनि बर' हारिया मोनसे गेरेमसा हारि बेखौ आ नोंथांनो फोरमायदों आरो बेबायदिनो बर'नि न'खरफोरा बेबायदि सोलायबोनानै दिनैसिमाव आ बेबायदिनो सोलायै सोलायै सोलायनानै दा बर' हारियाबो गोबांथार गोदान बिरोंदारिमिन गोनोखोआरिनि बे आदबजों न'फोरखौ लुनाय जासै दा नाथाय जोंनि बर' हारिया दाबो एसेबां आ जौगानाय नङा मानो होनोबा जोंनि बर'आ गोदोहाय जिगाबफोरखौ हानानैसो न'खरफोरखौ लुनाय न'फोरखौ लुनाय न'फोरखौ खुंनाय जायोमोन बेबायदिनो जोंनि बर'फोरनि आसार खान्थिया बेनोमोन जे माने आ ओ ना लायनाय ओमफ्राय बेबायदिनो ओ साम' खननाय खांख्राइ हमनाय माइ हानाय थांसु आबाद मावनाय बेफोरो जोंनि बर' हारिनि न'खरफोरनि मोनसे जाफ्लेबाय थाग्रा आबादमोन जाहैबाय नोंथां जेब्ला जोङो फरायो जारिमिनखौ बुंब्ला जोङो बुजियो आरो जोंनि बर' हारिया बर' हारिनि न'खरफोरा मिथिंगाखौ मोजां मोनग्रा हारि नोंथां दा आ दा बर' हारि हिसाबैहाय गोबांथार सोलायनायखौ जों नुबाय नाथाय अब्लाबो जोंनि बर' हारिया दासिमबो न'खरफोरा दासिमबो गोग्लैसोनायाव दङ नोंथां जेब्ला जोङो खना खनला जेब्ला जोङो नोजोर बोयो आ दिनैहाय दिनै जेब्ला जोङो बर' हारिनि सोमोन्दै न'खर फोरनि सोमोन्दै जों रायलायो अब्ला माखासे दुखु गोनां जाथायफोरखौ जोङो नुनो मोनो आरो नोंथां
नंगौ नोंथां
औ बेबायदिनो जौ जौ जुवाफोरजों बेबायदिनो सानफा थोलो थानानै न'खरफोरा बायख्रेबलांनाय आ मोनसे गेरेमसा हारिमोन बेखौहाय सिनायथि होनो नागारै जोङो दिनै आ समजों लोगोसे खारफानो रोङैयाव बे गोनोखोआरि जुगावबो दिनै जोंनि बर' न'खरफोरा बेबायदिनो माखासे निसा बुस्थुफोरजों निसा जिरादफोरजों गोदोसोनानै थानाय बेफोरखौ दिनै जों दासिमबो नुनो मोनो आरो नोंथां
औ औ
दा बेखायनो सासे बर' फिसा हिसाबैहाय नोंथांजों सावरायदों माने बर' हारिया खौ जोङो गेरेमसा हारि गेरेमसा न'खर दानोबोला जोङो आ दानि गोनोखोआरि मुगाजों खारफानानै जोङो सोलोंथाइ लानांगोन अब्ला जोङो जोंनि न'खरफोरखौ जोंनि हारिखौ बुहुमाव मोनसे गेरेमसा हारि होननानै सिनायथि होलांनो हागोन बेखौहाय आ मिजिंथियो आरो जोङो आ सासे बर' फिसा जानानै गोरों जानानै जोङो जोंनि माखासे गामिनि आइ आफाफोरखौ लानानै आ सुबुरन्थाइ होलाय लायोब्ला निस्सय बेफोर खामानिफ्रा आ साक्सेस माने मोगथां महराव मोनगोन होननानै फोथायनाय लाखिदों आरो नोंथां दा आ बर' हारि आरो जोङो मोनसे गेरेमसा हारिखा आरो गोदोनिफ्रायनो जोंनि आसाम आसामनि थागिबि मोनसे जों हारिखा बेखौ नोंथांजों आङो गुसुङै सावरायबाय दा समाबो जानानै फैबाय नोंथां बेनिखायनो आ बेखिनियावनो सावरायनायखौ आ दोनथ'बाय नोंथां
औ औ नोंथांनिफ्राय इसेबां मोजां बाथ्रा खोनानो मोननानै आरो आङो माखासे बाथ्राखौ सोलोंनो मोननानै जोबोद गोजोननाय मोनदों आसा खालामो नोंथां जों इयुनाव इयुनाव लोगो मोनफिनगोन होननानै
औ औ लोगो मोनगोन निस्सय लोगो मोनगोन अ अ अ नोंथां औ गोजोनथों औ गोजोनथों नोंथां औ गोजोनथों